औ औ।
नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथाङालाय? नोंथाङाबो खोनादोंना? नोंथाङाबो खोनादोंना?
अ खोनाबाय नोंथांनि बाथ्राखौ दासो। नोंथां मानि बागै रायलायनो दा?
अ दा जोङो दैज्लां बोथोरनि सायावनो रायज्लायनोसै नामा?
अ दैलां बोथोरनि सायाव। दैलां ब बोथोरावथ' जों गुबैयै मा माइखौ गायनाय जायो। दैलां बोथोराव माइखौ जों गायनो बा गिबियावनो खोथियाखौ फोग्रोनो गोनां जायो खोथिया फोनायाव जोंनो खोथियाखौ गाजा बेरहोनांगौ ओमफाय जेराव गायगोन जों बेखौ ट्रेक्टर नङाबा नांगोलजों मोजाङै फोमोननानै जायखौ जोङो बनायदोंमोन खोथिया ओ गाजा बेरहोदोंमोन बेखौ जोङो बेयाव सारनानै होनांगौ। होनानै ओमफ्राय ओमफ्राय बेयो साननैसो दस साननै सान दस दस दिनसो थानानै रज'यो रज'बा बेखौ जोङो बेखौ जोङो फुनानै
औ।
माइ गायनो माइ दुब्लिथिलियाव माइ माइ हिसाबै गायो बेनिफ्रायनो माइ माइ र माइ गायनानै माइखौ जोङो हा मोनबा हाबा मोन हानानै
औ।
नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों।
हेलौ।
औ औ खोनादों।
ओमफ्राय जों माइ लास्टाव माइखौ जोङो ओजों मोनबा हानानै ओजोंनो सोरबा सोरबि न'आव लाबोयो सोरबा सोरबि दुब्लि फोथारावनो
औ।
नायो नानानै लाबो नाखांनानै
औ।
गारि ट्रेक्टर बायदिसिनायाव न'आव लाना फैनानै दुलि एबा बाख्रियाव सोना दोनो आरो जेराव थालांनाय जिगाबखौबो लाना फैनानै न'आव माइ हुम हिसाबै लुफायो। बेनि उनाव मेसें बोथोराव
ओम।
मेसें बोथोरावबो जोङो माइ गायखांनायनि उनाव नाराखो नारा थानायखौ जोङो खावस्रांनानै बेयाव हालेवनानै ट्रेक्टरजों नङाबा बायदिसिनादों हालेवनानै बेयाव सिबिं, बेसर
औ।
बायदिसिना गायनानै दै मेसें बोथोराव आबाद मावनाय जायो। हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
ओ खोनाया खोनादोंना खोनायाखै आंनि बाथ्राखो?
औ खोनादों दे।
ओम।
खोनादोंं।
ओमफाय बे ओमफाय दै बहुद रोखोमनि आबाद गायो मेसें बोथोराव जेरै एखवाराइस मुसुर दालि, खाला दालि
ओम जेनेबा दा दैज्लां बोथोराव औ नोंथां।
ओ नोंथाङा दैज्लां बोथोरनिखौ बाहाय बुजायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा जेरैबा बुंलांबाय दा दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायनि सायाव जोंनिया थ' दैज्लां बोथोराव दा जोङो माइ आबादखौनो मावो नङा होमबा गासैबो न'खरावनो? गासैबो न'खरावनो जोंनिया माइ आबादखौनो मावो। जेरै जों दा माइ आबादखौ मावनो थाखाय जेनेबा माइआथ' जोंनिया गोबां रोखोमनि दं नालाय जेरै रनजित, बंग बन्धु, जोसा, माइब्रा, बायदि रोखोमनि माइ गायो आरो ना साफ्रोमबो न'खराव जेरै बेलेग बेलेग रोखोम नि माइ गायो
औ नंगौ औ
दानियााथ' आगोलथ' जोंनिया गोदो गोदाय मोसौ मैसोजोंसो हालेवोमोन दानिया नाथाय दानिया जेरै गोबां मेचिन ओंखारबोबाय जेरै ट्रेक्टर हेन्द ट्रेकटर जेनबा जेरै गोदिर ट्रेक्टर गिदिर बिदिनो मेसिनफोरजों खम समनि गेजेरावनो गोबां बिघा बिघा हाफोरखौ एवो आरो ना
नंगौ नोंथां नंगौ
बिदिनोै दा जोंनिया दुब्लि फोथाराव जेनेबा जोङो माइखौ गायनो थाखाय गिबि गिबियावनो जोङो फोथाराव
फोथाराव जेरै फोथारखौै एवग्रोनायखांनायनि उनाव जों जेरै खोथियाखौ जेनेबा खोथिया फोनो थाखाय जोङो माइद्लि जायखौ जों माइद्लि होनो माइखौ जेनेबा नार्सारिनिफ्राय नङा बा न'नि न'आव दंब्ला न'निफ्रायनो जोङो बेखौ साननैसो दैयाव सोमना दोनो दैयाव सोमना दोननानै जोङो दैयाव सोमखांनायनि उनाव सानसे बा साननै थानानै जों बेखौ फुख्रिनिफ्राय दैेखांनानै जेरै न न'आव जेरै धाराफोर नङाब्ला जेनेबा हाफोराव जेरै जों थास' बिलाइजों खोबना दोनो आरोना गाजा बेरनाय हिसाबै। जेब्ला बेयो गाजा बेरो होनोमबा जोङो दुब्लि फोथारखौ फोमोननानै बेयाव जोङो फोहैयो आरोना।
नोंगौ नोंथां नंगौ
फोखांनायनि उनाव जोङो फोखांनायनि उनाव जोङो जेनेबा जोंनि फोथारखौबो खोथिया जौनायजों लोगोसे माइ गायनाय समाव लागै जोब समानै मि लायहैनो थाखाय जोङो फोथारखौबो एवखाना लायो आरोना। जेनेबा जेनेबा खोथि लावनाय- समाव आरो सबबो जोङो हालखौ फोमोनखांनायनि उनाव जोङो हाल खौ फोमोनखांनानै जोङो जेरै खोथियाखौ फुयो आरो ना हाजिरा, खामला बा टि खा लानानै बिदिनो जोङो माइ बेखौनो जों खोथिया फुखांनायनि उनाव जेरै बर' आइजोफोर एबा जायखुनजाया आइजोफोरखौ जों हाजिरा एबा टिका लिंनानै जों माइफोरखौ गायो आरोना। माइ गाय ओम माइ गायखांनायनि उनाव जोङो साननैसो थानानै माइआ जेनेबा एसे जौफुहांबा जेरै जों माइनिफ्राय जेरै माइयाव गोबां जेरै माइजों लोगोसे गोबां हाग्रा बंग्रा रजोबफ्लाय साफा बानायो साफा बानायनानै जोङो हासार माइआव जोङो रासायनारि हासार होयो आरो माइआ मोजां जानो थाखाय एसे
उम उम माइया माइआ मोजां जानो थाखाय जेनिफ्राय साननैसो थानानै जेनेबा माइआ मोननाय समाव जोंहा एम्फौ एनला जायो नालाय माइयाव बेफोरखौ जोङो साफा खालाम बेफोरखौ जोङो माइआव एम्फौ एनला जानायलाय जोङो माइखौ बानायनो थाखाय माइखौ मोजाङै जाहोनो थाखाय जों बेयावबो मुलि होयो बे समावबो
औ
जेनेबा मुलि होखांनायनि उनाव मा मुलि होखांनायनि उनाव जोंहा माइखौ साननैसो थानानै जेनेबा माइआ मोनबा बेखौ हायो हानानै जोङो माइखौ फोथारनिफ्राय जेनेबा दानियाथ' जोङो हानाय दिन गैला नालाय दानिया जेरै मानसिफोरा गोदोनि बायदि दानिया माइखौ हाहैला नालाय दानियाथ' मेसिनजोंनो खन खनसेनो एव जेरै हाखानाय नाखानाय जायो बिदिनो जोङो माइखौ हायो आरो ना। हानानै जोङो न'आव लाबोयो न'आव लाबोनानै जों जेनेबा नांगौखिनिखौ जोङो लाखिबाय बाय नांगौनि बाराफोरखौ जोङो जेरै फाननानै ओइ रां मोनो नांगौ खमायाव बाहायनो हायो आरो ना। नां खमायाव बायनानै फैसा मोनो जों एसे। जेनेबा दानियाथ' माइनि दाना माइनि दामा गोबां आरो ना जेरै से मनावनो जोङो से रोजा नैरोजा इदि मोनो आरो ना माइ लानानै माइ जेनेबा जों दा ओरैनो फोथारनि नरमेल जेरै बंग' बन्धुफोरखौनो बुंनो थांबोला दा जोंनिया सेेरोजा आरो जोसा मायब्राखौ बुंनो थांबा मनसेयावनो नैरोजा बिदिनो गोबां रां मोनो आरो ना।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
उम। बेनि अनगायैबो जोङो जेरै बेफोर बेफोरबो जोंनि न'खर सालायनायाव राङाव हेफाजाब होयो। जेरै जों माइखौ बायनानै बेनि थाखाय माइखौ न'आवबो लाखिखायो नालाय जोङो ओंखाम जानो थाखाय। जेरै जोंङो माइखौ उम बेनि अनगायैबो जोङो दैज्लां बोथोराव गोबां आबाद मावनो हायो। जेरै जेरै खुमब्रा, जिंखा
ले-लेस्रा
लेस्रा औ दानियाथ' जों बुंनो थाङोब्ला गासैबो मेगंखौनो बोथोर जेरैबा मेसें बोथोरनिखौबो दैज्लां बोथोराव मावहैनो हायो आरो ना दानियालाय गोबां हासार मायबा मायबि जेरै गोबां मायबा हासारफोरजों गलाय देरनाय अखारबाय नालाय। जेरै जों हासार फोरजों बेफोरखौ गायनो हायो आरो ना फोथांनानै। बेफोरावबो उम उम।
बिदिनो जोङो दैज्लां बोथोर आरो बे दैज्लां बोथोर जोबनाय लोगो लोगो जोंनियासो मेसें बोथोर फैयो मेसें बोथोरावबो जोङो जेरै फोथार खौ ओरैनो दोंस्लाय स्लाय फोथाराव जोङो जेरै फोथाराव जों बेसर बायदिसिना गायनाय दानियाथ' गोबां मानसियानो बेसर गायो आरो ना
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेसरनिफ्राय जोङो थाव मोनो। थावखौबो जोङो फानना नै गोबां रां मोननो हायो आरो ना। नंगौ ना नोंथां? उम। नोंथाङा एसे बुंलाय जेरै जोङो मेसें बोथोरफ्राव आरो मा मा माबाद मावबावनाय जायो?
मेसें बोथोराव जोङो लाइ लाफा उम रुगुन बायदिसिना आरो गोबां मेसेङाव जाग्रा गोथां मैगं थाइगं
औ।
गायो सोरबा सोरबाबा लाव बायदिसिना फाननानै जानो थाखाय न'आव आरो सोरबाबा उम फाननोबो रां खामायनो थाखायबो गायो।
औ।
बेफोरबायदिनो न'आव जानोबा जों अ इसे बिबांनि गायनानै
ओं। जोंनिया दा न'आव गायनो न'आव गायबोला मोजांसिन जायो आरो ना? जोंनिया नेसार जेनेबा मिथिंगायारि जायो। उम। जेरै जोङो बेफोर न'आवनो गायनानै हायोब्ला न'आवनो गायनानै जानांगौ आरो ना जेरै जोंना दा बाजारफोराव जोङो मैगं थाइगं बायनो थांबा बेफोराव गोबां रासायनारि हासार मुलि बाहायनायनि थाखाय बे बफोर जोंनि देहाफोरखौ गाज्रि खालामनाय बेनिखायनो जोङो न'आव मोननायखौनो जायो। ब्लासो जोंनिया देहाफ्राबो मोजाङै थायो आरोना।
उम नंगौ उम।
हायोब्ला जों न'आवनो मावनानै जानांगौ आरो ना? मोजां जायो। दानियाथ' जेरै जोंनिफ्रायबो जोंनि न'खरफोरावबो जेनेबा जों आबाद मावो बेखौ जोंनियाव गुबुन जेरै फाय जेनेबा फायखारिफोरानो जोंनि बेफोरखौ जोङो न'आवबो गायनाय आबादफोरखौ बायना लां फैयो खम दामाव बायना लांनानै बिसोरो नोगोर सहराव गोबां दामाव फानहैयो आरो ना?
उम नंगौ उम।
बिदिनो बिदिनो जोंनिया समाबो थौबाय नों थां दोनथ'नोसै नामा दिनै? गोजोन्थों।